नोंथां खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों।
नोंजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोनना नोंथां?
औ सावराय जागोन।
अ बे आयदानि जा ओ मुङानो जाहैबाय ओ इन्टारनेटनि गोहोम जोंहा बिनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ।
इन्टारनेटनि गोहोम होनना बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ जेनेबा बे इन्टारनेटआ आथिखालाव माबायदि जोंनि जोंनियाव गोहोम खोलैदों बे बिनि सायाव सावरायनाय जागोन माबायदि जोंहा इन्टारनेट गैयाबा मा जायोमोन दा इन्टारनेट थानानै मा जादों? बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन जोंहा दा इन्टारनेटनि गोहोम होनना बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जाहा बुंनांगोन जे आथिखालाव ओ बुहुमनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव जाबाय थानाय जा खौरां एबा जाबाय थानाय जा थासारि बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि दारै एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो जोंहा गोबां खौरांफोर खौ मोननो हायो बेबायदिनो जोंहा जोंनि जा जाबाय थानाय जा थासारि बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओ लोगो लोगोनो दैथायहरनो हानाय खौ जों नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेट बुङोबाथ' जोंहा आथिखालाव गोबां खामानियानो इन्टारनेटजोंसो जाजोबाय इन्टारनेट गैयाबानो जाया जेरै दा जों फन रायलायदों बेबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जादों। इन्टारनेट गैयाबो गैयामोनब्ला बियो माब्लाबो जानाय नङामोन बेनिखायनो जोंहा इन्टारनेटनि गोहोमा जों सुबुं माहारिनियाव गोबां होनना बुंनाय जायो। नो हायो मानो होनोब्ला जोंहा इनन्टारनेट नङाब्लानो आथिखालनि गोबां अफिसियेल खामानिफ्रा सलिया जेरै बेंकआव जेरै बेबायदिनो बायदि बायदि खामानिफ्राव जोंहा इन्टारनेट गैयाब्लानो जाया दा जोंहा इन्टारनेट गैयि समाव गोदो माबायदि जायोमोन दा बेखौ एसे सावरायदोनि सिगां जेनेबा जोंहा इन्टारनेट गैयि समाव नंगौ सुबुं माहारिया गोबां समाव फनो ओ गावसोरनि थांना थानायनि गुबुन गुबुन खामानिफोराव गोदोनि समाव नांथाबनानै था थायोमोन आरो देहाफोराबो एसे साबसिनै थायोमोन। मानोना बिसोर बै समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खुंनायाव देहा मुभमेन्ट जाबाय थानायनि जाउनाव देहाफोरा एसे मोजाङै थायोमोन होननानै जों बुंनो हायो।
दा बेबायदिनो गोदोनि समाव आरोबाव इन्टारनेट गैयि समाव जोंहा मबाइल सबाइल ओ गैयै जाउनाव गोबां ओ लाइमोनफोरानो ओ गोबां फिल्डफोराव फराय ओ गोबां फिल्डफोराव ओ फुटबल बायदिसिना गेम गेलेनायखौ एबा खेला गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव इन्टारनेट फैनायनि जाउनाव गोबां बयनिबो ग-गथ' गथ थायफोरनि आखायाव एबा ओ फरायफुबाय लायमोन फरायफुबाय थानाय लायमोन सें सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखायाव गावबा गाव मबाइल थानायनि जाहोनाव आथिखालाव मबाइलावनो ओ गोबां सम नांथाबनानै थानायखौ नुनो मोननाय जायोसै ओ ओ बिनि बिब्दिनि जाउनाव जोंहा गोबां ओ गोदोनि गेले बोबाय थानाय बायदिसिना खेला बायदि फोरा आथिखालाव गोमानो थांगासिनो दङ एबा गोमालांबाय बेबायदिनो आथि खालाव ओ ट्रेक्टर फैनायनि जाउनावबो ओ हालेवनाया गोमालांनायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो जोंहा ओ इन्टारनेटनि थाखाय गोबां सुबुं माहारिफोरा बेखौ बाहायनानै खायसेया मोजां खामानियाव बाहायदों आरो बेबायदिनो खायसेया इन्टारनेट बाहायनानै गोबां गाज्रि लामाथिंबो थानायखौ जों खौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोंहा इन्टारनेटनि गोहोम होनना बुङोब्ला ओ आथिखालाव गोबां सु सुबुं माहारिया बे इन्टारनेटजोंनो नारसिनजानानै थानायखौ जों नुनो मोन नायखौ नुन-नुनाय जादों मानोना जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां खामानिफोरखौ मावनो हानायनि गेजेरजों ओ गोबां दाब दाब जायगाफोराव थांनांगौब्लाबो आथिखालाव माने बेफोरबायदि जायगाफोराव थांनांला जायखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों एबा फन कलनि गेजेरजों ओ माखासे खोथाफोरखौ फोरमायनो दङब्लाबो फोरमायहरनो हायो। बेनिखायनो जोंहा इन्टारनेटआ आथिखालाव गोबां सुबुं माहारिफोरनि गेजेर राव गोबां गोहोम गोलैनायखौ जों नुनो मोन्नाय जादों दा नोंथाङा इन्टारनेटनि गोहोमनि बागै माइबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां उम इन्टारनेटनि गोहोम होननानै बुङोब्ला
ओ नोंथाङाबो एसेब्लाबो बुंलांखाबायानो ओ इन्टारनेटनि गोहोमा माने गोदोनि समावहाय जेरैबायदिमोन आरो आथिखालाव जेरैबायदिमोन माने गोबां फाराग खौ जों मोननो हायो आरो ना माने गोदोनि समावहाय इन्टारनेट गैयिनि समाव ओ जेब्ला सुबुंफोरा सोरबा ओ मोनसे न'खरनिया गुबुन मोनसे न'खरखौ माने खौरां लानो एबा माबा मोनसे रादाब दैथाय हरनोब्ला लाइजाम लिरनाय एबा
साइकेलजोंनो गावनो थांथारनानै न'खराव थांनानै सोंहैनाय बाइदि खबर लाहैनाय। बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायोमोन नाथाय। आरो बेनि अनगायैबो बै समावहाय इन्टारनेट गैयि। समाव सुबुंफोरा जेरै नोंथाङाबो बुंलांदों गेलेनाय बायदिफोरखौ माने। गासैबो दोरोङारि बादियै फिल्डआवनो एबा फोथारावनो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। मोन आरो गोदोनि समाव देहानि ओ थासारियाबो माने मोजाङैनो। थायोमोन बा जेबो बेमार आजार बारा जालाबायामोन बेफोरबायदिनि थाखायनो माने। लोर-सोर जाबाय थायोमोन आरोना बेफोरबायदि गेलेनाय खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे। इन्टार ओ इन्टारनेटआ माने आथिखालाव गोबां गोहोम खोख्लैदों इन्टारनेटनि जाहोनाव जों गोबां। माखासे मोजां-मोजां सुबिदाबो मोनदों आरो माखासे। गाज्रि जानायखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरोना। माने इन्टारनेटनि गेजेरजों जेरै मोजां जानाय होननानै बुङोब्ला। जोङो सासे मानसिखौ ओ सासे मानसिया जुदि खौरां लानो एबा माबा मोन। मोनसे रादाब दैथायहरनोब्ला जोङो मोनसे कल एबा मोनसे एस-एम-एस नि गेजेरजोंनो जोङो। दैथायहरनो हायो आरो बेनि अनगायैबो इमेल बायदिफोरनि गेजेरजों। जोङो खौरां एबा खबर लानो हायो एबा बायदि रोखोमनि रादाब जों बे। दैथायहरनो हायो होननानै बुंनो हायो आरो। इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां दावगानायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि। समाव ओ सोलोंथाइखौ ओ दंफां साया एबा सायख्लुमाव ओ सासे। फोरोंगिरिया ज'यै गथ'साफोरखौ लानानै जेरै-जेरैबायदि फोरोङोमोन। गोलोम बोथोराव जानो ओ गोलोम बोथोरावनो जा एबा दैज्लां मेसें बोथोरावनो जा। नाथाय आथिखालावहाय बेफोरबायदि थासारिया गैलिया आथिखालावहाय इन्टारनेटनि जाहोनाव। जेरै ओ। ओ गोबां ओ स्कुल फरायसालिफोराव बिदिनो ओ फेन। एबा फांखा जागायनायजों लोगोसे गोबां मानो।
सोरांनि थाखाय लाइट लागायबाय बिनि अनगायैबो माने ओ गोबां। स्मार्ट बर्डफोर लागायनानै होबाय जायनि गेजेरजों माने गोरलैयैनो गथ'फोरखौ। होनो सावगारि दिन्थिनायनि गेजेरजों बुजिनो हायिखौ माने गोरलैयैनो। थाबनो बुजिनो हानाय बा बुंनो रोंनाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनबाय आरो बे। बेनि अनगायैबो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो। माने ओ न'आव थानानैबो माने सोलोंथाइ लानाय बा गियान लानायखौबो जों आथिखा। लाव नुनो मोनसै। आरो खायसे फरायसाया गावनि गोसो सिङाव थानाय माखासे सोंथिफोरखौ सासे फोरों। फोरोंगिरिनाव माने थांथारनानै सोंहैलायनांगौ एबा फोरोंगिरिया खोन्थाहरलायनांगौ बे। बेफोरबायदि जा आथिखालाव जों जानायखौ जोबोर खम नुनो मोनसै बिनि।
ओ सासे फरायसाया गावनि गोसो सिङाव जानाय माखासे सोंथिफोरखौ एबा। माखासे दाउट जानायफोरखौ ओ गुगोल एबा मबाइलनि ब। इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सार्च खालामनानै गावनि। थिखौ मा होने गैया खालामनो हायो बा फिननायखौ मोननो हायो बेफोरबायदि थासारिखौ जों आथिखालाव। मोन ओ नुनो मोनसै। आरो बिनि अनगायैबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो। गोबां माने ओ बायदि जायगायाव जानाय जेरै जाब्रबथाय। खैफोद माखासे जेरै ओ बेमार-आजार बायदिफोरखौबो जोङो। ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मोननो हायो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जेरै खौरां मोनो। ओ दाख्लैसो जानानै थांनाय ओ-ओ माखासे हादरफोराव दुथांनि। बिदुं बांनायनि जाउनाव सुबुंफोरा बेसेबां थैदों बा बेसेबां मा जाखो जखम जाखो माबायदि जायगायाव मा जादों बेफोर गासै ओ माबाफोरखौ ओ खौरां खौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मोननो हादों बेनि ओ जाउनाव जों गोबां माने मोजां फिथाइबो मोननो हादों आरो गाज्रि फिथाइ महरै जोङो जेरै नोंथाङाबो बुंलांदों गेलेनायफोरखौ गोदो फोथारावनो गासैबो गेलेयोमोन होननानै नाथाय आथिखालावहाय इन्टारनेेटनि जोहै मबाइलाव गासैबो गेम एबा गेलेनायफोरखौ मोननायनि जाउनाव गथफोरा मबाइलजोंनो ओ न सिङाव थानानै एबा नआव थानानैनो मबाइलजोंनो थानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियाव माने बे गथनि मेगन गोसो खर माने गासैबो मा होनो ओ गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों आरोबाव जोङो ओ जेरैबायदि मोसानाय ओ बायदि मेथाइ खननाय बाय दिफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मोननो हायो। ना आरो बिनि अनगायैबो जोङो बायदि रोखोमनि जेरै ओ सोलोंथाइ बायदिफ्राव दावगानायजों लोगोसे ओ बायदि रोखोमनि बेफार फालांगि एबा अफिस एबा सोर खारि साख्रि बायदिबो मावो अब्ला जोङो नआव थानानैनो इन्टारनेटनि गेजेरजों माने सोर माबायदि मावदों सोर बायदि मावाखै बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोर खामानिफोरखौ गाव माने जायगायाव थांथारालासेनो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों बेखौ बिथोन थिननाय एबा बिथोन हर नायनि गेजेरजोंनो मावनो हानाय खौ जों मोननो हायो दा होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?